नोंथां औ मोनाबिलि समनि मोजां हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय
औ औ नोंथां दे आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गोजोन जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय अ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ औ जिहेथु जोङो दा नैबे ओ जुगाव
औ
ओ मबाइल फन एबा जा जानबुं होननानै बुङो
औ जानबु होननानै बुङो
माव जोङो बाहायनाया जोबोद गोबां जालांबाय
औ
बेनिखायनो बेनि सोमोनदै जोङो माखासेमानि बाथ्रा मोनथिनाया गोनां आरो औ बेनि सोमोनदै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा आथिखालनि गोदान मु मुगायाव जोंहा मबाइल एबा जानबुंखौ बाहायनाया बांलांनो हमदों गोबाङैनो मानो होनबा आजि खाालि जेनेबा फोरोंनाय सिस्टेम एबा माइबा माइबि बुस्थुफोरखौनो जों मिथिनो थाखाय जों बे मबाइल एबा जानबुंआव मोननो हागौ जेनेबा आजिखालिथ फरायनाय एबा फोरोंनाय टिचार फोराबो डिजिटेलसो फोरोङो नालाय बेबायदिनो मोनसे जेनेबा जों आवगाय जोङो आबै आबौमोननि दिनाव जों मास्टारफोरा थ्रि डि साबजेक्टखो जों फोरोंनोगोनांबा बेवहाय बर्ड साबजेक्टआव एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस होनना बोयोमोन आरोना बाद बेयो बेजों गथफोरा एसेबो बुजिनामोन नाथाय बे माहोनो मबाइल एबा जानबुं एबा टेक्नलजिजों जोंनि बे गोदान जुग मुगायाव बेफोरबायदिखौ जोङो थ्रिडिखौ ओ रोखा थ्रिड खिन्थिनानै देन्फोरखौ फोरोंहोनाय जायो ना फोरोंहोनाय जायो आरोना ओ बेनि बेनि आरो बेनि थाखायनो ओ साफ्रोम स्टुडेन्टफोराबो बे जानबुंखौ गावबा गाव गाव इउस खालामनो हमबाय आरो ना एबा नखरफोराव साफ्रोमबो थायो मानो होनबा
औ नंगौ नंगौ
गोदान मुगायाव ओ जुदि आगोलनि बायदि थाबाय थायोब्ला ओ जोंहा जानाय नङा बे बेखायनो गोदान मुगाजों गोरोबनानै बेफोर खौ जों जानबुंखौ लानानै बांसिन बाहायबोदों आरोना ओ नोंथाङाबो बेनि बागै मायाफोर बुंनो सानदोंमोन सानदों नामा
औ आङो जाय एसे सान ओ नैबे समावथ जोङो गोबां मानसियानो जोङो मबाइल एबा जानबुंखौ बाहायनो हमबाय
औ
ओंखायनो बे समाव जोङो दासान्दि नुनो मोनदों गोबां उन्दै उन्दै गथफोराबो उन्दै उन्दै लाइमोन फोराबो बे मबाइलखौ बाहाय नाया जे बांलांदों आरो
औ
औ दा गोबाङानो ओ सोलोंथाइ बिथिङाव बाहायनो रोंदों
औ
आरो गोबाङानो एसे गोरोन्थि एबा गाज्रि लामाथिंबो बेखौ बाहायफ्लांदों
औ
बेखायनो जोङो बेफोरखौबो नोजोर होनांगोन
औ
आरो जोंनि उन्दै उन्दै जा गथ'फोर बेफोरखौ बै गाज्रि लामा एबा मबाइल बाहायनायाव जेबो जेन गोरोन्थि जाया बेफोरखौ जोंबो नोजोर होनांगोन आरो
औ औ
दा बेनिखायनो जोंनि नखरफ्ररमावबोथ दा ओ मबाइल बाहायनाया जाखाबायानो
औ
औ जोंहा बिनि गेजेरजों माखासे सोलोंथाइ एबा मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो नायागिरनानै जोङो सोलोंना लानो हायो सोलोंना लानो हायो ओमफ्राय बिथिं जोङो माखासे जेरै मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ बायदिसिनाबो जोङो बेयाव नायनो हायो आरो खोनासंनो हायो औ दा बेवहाय नोंथाङा मबाइलनि बे बागै माबाफोर ओ मा होनना बुंगोन बेखौ बाहागोफोर एबा मुंफोर मोनथियोब्ला खोन्थायोबला मोजां जागोन आरो
औ औ ओ आं गिबियावनो बुंनो नागिरदों बे जों जायबा जानबुं बाहायबाय थायो ओ आसलथे बे जानबुं सिङाव मा मा थायो माने पार्टसफोर थायो आरो ना बाहागोफोर थायो बेखौ आं बुंनो सानदों नोंथांनिसिम गौ ओ जायखौ बुङो जोङो रेम बे रे जाबाय जोंहा ओ जायबा मबाइल बेखौ जों स्पिड खालामहैयो आरोना रेमा। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय स्टरेज जाय बुस्थुआव जोङो मोनसे जानबुं जों खेबनाय सावगारि बेफोरखौ बे स्टरेज होननायाव आबुंङै दोनथुमनाय जायो आरो ना। आरो गोबां रोखोमनि दक दक डकुमेन्टस एबा पि डि एफ खौ बेवहाय थुबुर खालामना दोननाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे जोंना थाबैयो बेटारि रम थाहैबाय बेटारि थाहैबाय बेनि उनाव गो गोबां दोंबायो कमपनेन्स नामफोरखो आंबो मोजां मिथिजोबा बेफोरबायदि थायो आरोना आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि आलादा आलादा जामबुंफोर ओंखारदों । जेरै भिभ सेमसां आइफन बेफोरबायदि आर ना जायनि बेसेनाबो गोबां बांलांदों जाहोनखौ जों मिथिनो मोन्दोंदि बा रेम आरो रेम सिप आरो सिमि कन्डाक्टर जायखौ जोङो बेजों होनाय सिमिकन्टन बानायनाय जायो बेयो सर्टेज जादों होनना मिथिदों बेनि थाखाय आथिखालाव बे जानबुं टेक्नलजिया जोबोर बांलांनो हमदों आरो ना बेसेनाबो बांलांदों आरो नांनायाबो बारा जालांबाय थादो बेबायदिनो जालांबाय थादों आरो ना औ गोनांथियाबो बांलांनो हमदों गोबारैनो जोंहा थांब्ला जानबुं बाहायनाया मोजांबो गाज्रिबो आरो ना। गाज्रिया जाहैबाय उन्दै उन्दै बैसोआवनो जेनेबा मबाइल होनानै बिमा बिफाफोरा बांद्राय मबाइल नायबाय थानायाबो मोजां नङा मानो होनबा जोनिया इसे स्क्रिना जायबा जों सावगारि नुयो बेखौ नायबाय थाबा मेगनफोरा मेगनफोरनि पावारा एसे खमायलाङो एसे माने गोबाङानो खमायलाङो आर ना बेफोरबायदि उन्दै सम समावनो जोंहा गथफोरनिया मेगन पावारा जोबोर खमायलांनो हमदों। आ-औ फाय आगोल आबै आबौमोननिसाय जोंहा दा बया कमावनो गोबाङैनो मेगननि पावार खमायलांनो हमदों आरो बे मबाइल जाम्बुंनिफ्राय ओंखारनाय रेडियेसना ओम जोंनि
औ मिथिंगानि बायदिसिना औ औ
माने रेडिसना जोंनि खर'फोरखौ गोबां गोहोम खोख्लै लैयो आरो ना जायखौ जों मेगन जो जों नुनो मोना आरो लांदां मैगनजों नाथाय जोबोरैनो गोहोम खोख्लै लैयो आरोना बे रेडिसना बेखौनो बुंनो सानदों आरो ना। आरो नोंथाङाबो मायाफोर बुंबावनो सानदोंमोन नामा बेफोरनि बागै
ओ बुंनोथ गोबां दङ दा उन्दै उन्दैफोरा जितु बाहायनो रोंफ्लाङैयाव बेबायदि जेंनाफोरखौ जोङो नुनाय जायो आरो
औ
बेखायनो बिमा बिफाफोराबो नोजोर नोजोर होनांगोन
औ
आरो नआव दाबि दुमखि होनानै बिदों होननानै बा माबे माबा फरायनो थाखाय माबा मोनथिनो थाखाय नांगौ होननानै बिब्लानो जोंबो बायना होनांगौ बे नङा
औ औ
औ जों बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि समाजनि माखासे जा जों लाइमोनफोर जाय जौगानाय आरो जाय गियानि गुनि बिसोरबो जों बै उन्दै उन्दैफोरखौ बादा होनांगोन आरो । होबथानो हानांगोन औ दा बे बेसेन बांनाय जा जोंहा जानबुं फन मबाइल बेनि बेसेना बांलांनो हमदों
औ
ओ बे बांलांनायनि जाउनाव जोंहा ओ गोनांथियाबो बांदों जों बाहाय गोनांथियाबो बांदों बेनिखायनो बेसेनफोरखौबो ओ गोबां खालामनाय जादों थेवब्लाबो जोङो बाहायनायखौ खम खालामाखै आनखि जोंना बाहायनायाबो बांलांदोंसो आरो
बांलांदोंसो औ नोंथां
समजों सम एकदम जोंना बारलांबायसो दङ बांलांबायसो जे दङ जोंनि मबाइल जा बाहायनाय बाहायनाय बेफोरो बेनिखायनो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा माखासे मानि मोजां लामाबो दङ आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां ओ गाज्रि लामाबो जोङो नुहुरो आरो
औ औ नोंथाङा ओ बेनिनो मोजां खौ बुंनो हागोन नामा जेनेबा मबाइलखौ जों मोजाङै इउस खालामनाय माबायदि मुलामफा खालामनो हागौ बेनि बागै नोंथाङा
औ औ औ औ आ नैबे समाव मबाइल एबा जा जानबुंनि बाहायनाय बेयो गोबांथार जानो हमलांदों नालाय
औ
जों बेजोंनो ओ जोंनि जा सोलिफुबाय थानाय ओ दिन बेयाव जोङो बेजोंनो गफबनानै दङ ओंखायनो जों बेवहाय माखासे मानि जेरै ससियेल मिडिया
औ
बेवहाय जोङो जोंनि हालामनियानो जा जोंनि समाजनि बायदिसिना जेंनाफोरखौबो जों बेनि गेजेरजों जोङो हगारनानै जों मोनथिहोनो हायो आरो बायदिसिना खौरांफोरखौ ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो मोनथिहोनोबो हायो आरो
औ
बेफोर जाबाय ओ मोनसे मोजां ओ बाहायनाय
बाहायनाय औ
जोङो सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंखौ गोजानाव थाब्लाबो जोङो बेनि गेजेरजों खौरां लानो हायो रायज्लायनो हायो मोजां गाज्रि बिदिनो हाल साल जोङो खौरांखौ लालायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बेफोर जाबाय मोजां बाहायनाय
औ
औ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे ओ मिथि मोनै बाथ्राफोरखौ जोङो बेयाव ओ नायागिरनानै जेबा सार्च खालामनाय होनना बुङो बे जोङो माखासे मिथि मोनथि मोनै गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो
औ
औ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनोबावनो सानदों नामा
आंनाथ‌ बुंनो लागा गैला जिखिनि मोजां मोजां बाथ्रा नोंथाङानो बुंजोब लांबाय जामबुंनि बागै माबायदि बेखौ बाहायनांगौ माबायदि बाहायब्ला बेखौ मोजां? खामानियाव बाहायनो हागोन आरोना नोंथाङानो बुंफोरजोब ओमफ्राय आंहा बेवहाय बुंनो लागा जेबो गैला
औ नोंथांजों सावरायनानै आरो नोंथांजों फोरमायलायनानै गोबां मोजांबो मोनबाय आरो गोबां मोनथियैखौबो आंबो मोनथि थिना मोनबाय ओ बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आङो बावहरदों
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय
उननि समफोराव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन आरो गोबां बाथ्रा सावरायलायबावनो हागोन होननानै आङो
औ नोंथां दे
औ गोजोन्थों
गोजोन्थों नोथां